हेलौ औ नोंथां नों नों-नोंथाङा दा फ्रि दं नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा
औ
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा
ओंख्रिखौथ' जोंहा दिनै मैथाजों ना
औ नोंथांजों आं मोनसे मो नो-नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै मोनसे सावरायनो आखायाव लादों आरो नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ जोंहाथ' साम' होनबा गुब ओ गुबै रावआव मिथिनाय जायो नोंथाङा साम'खौ मा माजों जायो नोंथाङा इखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
औ
औ देलाय होनाय
ओ जों गिबियावनो साम'खौ दैमानिफ्राय खनना लायग्रोनाय जायो।
औ नोंथां औ
बेनि उनाव जों साम'खौ सेर होनो थाखाय
औ नोंथां
हरसे दैयाव माने बाल्थिङावनो दोननाय जायो।
औ
औ बिनि उनाव अखानायैजों माने बे साम'नि जि दाखोन
बेखौ माने बोखाना गारग्रोनाय जायो आरो
औ
उम जेब्ला दाखोनखौ बोरखांजोबो अब्ला साम'नि जि उननि बाहागो एबा खिथु बा
औ नोंथां औ
ओं बिनि उनाव जों बेखौ माने बिनि मैलाफोरखौ मोजाङै मानजिना लाग्रोनाय जायो आरो
औ नोंथां
ओं बेनि उनाव जोङो संनाय समाव बिदिनो सम'खौ एवना लाग्रोनाय जाबाय
नोंथां
उम हा
औ नोंथाङा दे
औ ओ जों बेयाव नांगौ बिबांनि खारै होनो हाबाय हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ
औ
बेबायदिनो साम ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ औ
जों साम'खौ ओरैनो सबायफोरजों संनो हायो
नोंथाङा ओरैनोसो साम'खौ मा माजों जाखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
साम'खौथ' जोङो माने सबायजों जायो बिदिनो जोगोनारजोंबो जायो आरोबो जों बेखौ मानि एरख'नानै ओ अन्थाइ बाजाब एबा गुबुन गुबुन माने मैगंफोरजोबो माने लगायनानै जानो हायो आरो बेनि बेदरखौ एरख'नानै
औ-औ
औ
खोनानो मोन्दों खोरदै औ दे देनाय बुंनाय नोंथां
ओ नोंथांमोननिखि माजों माजों जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथा हागोन ओरैनो ओ नों होननायानो जिखुनु सबाय होनबाय जारि होनबाय आरो अन्थाइ बाजाब होनबाय ओमफ्राय खोनानो मोनदों खोरदै आरिजोंबो जायो होननाय खोनादों नोंथां
औ
ओरैनो खोरदैजों जानाय खोनानाय मोनो आरो जों भाजा आरिबो जायो जोगोनारफोरजोंबो जानाय जायो नोंथां
औ
ओरैनो साम'आ मा-मा रोखोमनि दं नोंथ फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
सामआ'थ' बेबायदिनो साम' दाहोना दं सामुखौहाय साम' लादाय
औ
बेबायदिनो साम' ओंख्रि
औ
बेबायदिनो दं आरो नो नोंथांमोननि ओनसोलखै ओ साम'खौ माबायदि माजों माजों जानाय जायो साम' खिंख्रि बे साम'लादायखौ माजों बोरै जायो बेखौ एसे फोरोंना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथाङा हागोन औ जोंहाथ' ओरैनो साम' साम' बे साम' गोलावखौ जोंहा सबायजों जायो आरो साम' दाहोनाफोरखौ एरख'नानै जोगोनार मैथा खोदै फोरजों जानाय जायो आरो नोंथां आरो बे साम' खिंख्रि होननायखौ आं बारा मिथिया नोंथाङा माजों जायो होनना फोरमायना होनो हागोन नामा?
साम' ओंख्रिखौथ' जों बांसिन बिसङैनो जानाय जायो । ओ बेखौ जों माने सबायजों बांसिन जानो मोजां मोनो
औ नोंथां औ नोंथां औ औ नोंथां
ओरैनो बेनि अगा नोंथाङा जे साम'ला लादायखौ माने गुबुन गुबुन साम'खौ माने ओ सा मैथाजों जायो नों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? बोरै संनाय जायो बोरै जानाय जायो ।
साम' खौ एवथ्रनानै लाखांनानै एसे मोनां जाबाथाय मैथाखौ गारसोमना होबाय आरोना नोंथां आरो बिदिनो मस्ला संख्रि बानलुआथ' थाखायायो नालाय नोंथां बेखौथ' नोंबो मि मिथिखायोना नोंथां औ बेबायदिनो मैथाजों माबाजों संनाय जायो आरो बिदिनो एक घन्टा बा बिदिनो दुइ घन्टासो थानानै फोमोन मोननाय ना मा होननाय जायो बिदि जायो आरो नोंथां ।
औ
औ नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि जायो बिदि साम' ए ख'नायखौ
ओरैनो थ' जोंनि ओनसोलखै माने साम' जे बेदर बेखौ जों गिबियावनो एरख'ना लाग्रोखायो एरख'नानै बे खौ माने बिनि मैलाखौ माने मोजाङै सुना लानाय जायो। बिदिनो एवनोसै समाव जों माने थाव दै होनानै एवनाय जायो बेखौ। गिबिआनो साम' बेदरखौ बिनि उनाव जों माजों संगोन जेनेबा जोगोनार जोगोनार एबा मैथा बेखौ जों माने साम' एवनायनि उनाव होसननाय जायो आरो
खोनानो मोनदों बै लैथोफ्रावदि साम' मा मा होनो नोंथां लैथोआव थानाय साम'फोरखौ दि दालाय बै दरजा मोखाङाव होनाय जायोना बि बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बेखौथ' आं मोनथिया नोंथां।
औ औ
होनो नोंथाङा मिथिबा एसे फोरमायना होनोयसाय
आं आंबो बारा मिथिया नोंथां जिखुनु जाया बिदि लैथोनिफ्राय साम'खौ एरख'नानै खालार फोननानै दिरुंआवमाला सुनानै फाननाय जायो आरो ओमफाय बायनानै बिदि दरजा जायो आरो
अ हा खोनायाखै नोंथां
औ आङो खोनानो मोनदों लैथोआव साम' खिंखिरि बिदि साम'फोरखौ फानफैनाय नुयो आरो कालार होनाय जोङो कालार फोननायखौ मोजां मोननानै जोङो दरजाखो खोरखिफ्राव आलायनाय आलायनानै लानाय जायो आरो नोंथां हेलौ ओ बेबायाददिखौनो जोङो इसे ओ आं आरो आं बिनि बागै बारा इसिबांबो मिथिया नोंथां।
औ
औ ओरैनो बै साम' सिंनि बै साम' लादायनि सिंनि माबाया मोदोमा मोदोम ना मा होनो नोंथां?
औ
औ बिनि तेसा माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंथ बांसिन माने साम' लादायखौ जों ओ बांसिन एरख'नानै जानाय जायो नालाय ।
औ औ।
एरख'नानै जोङो माने बिदिनो गाव गोजायैबो एवना जायो । आरो मैथा मैथा गोजा, मैथा बांगाल आरो बिनि अनगायै जोगोनार बेफोरजोंबो संना जानाय जायो आरो। माने जि बिनि थावनाय बेखौ माने जों गोथावखौनो मोनजायो औ।
आरो नोंथां साम'खौ खनखांनानै बेखौ माजों माजों सुनाय जायो आरो सुनानै माबोरै खालामो नोंथाङा एसे फोर होनो हागोन नामा?
साम'खौथ' जों माने साम' खेख्रिखौ औ औ
औ औ देलाय बुंनाय नोंथां‌
औ साम' ओंख्रिखौथ' जों माने बिसङै जायो नालाय बेखौ दैमानिफ्राय खनननै लाब हरनानै गिबियावनो जों बेखौथ' हरसे दोनग्रोखायो नालाय मैलाखौ माने बिनिखौ खिगार होनो थाखाय औ ।
औ आरो खोनानो मोनदों जोङो साम'खौ
औ दे बुं।
जेनेबा जोङो खोनानो मोनदों साम'खौ जोङो एरख'खांनानै जेनेबा लेबु खोरदैफोरजों सुनानै बालाजों सुनाय जायो आरो नोंथां आरो बे बायदिनो गोबाव सुनानै जोङो बै माबाखौ बिजौखौ दानस'नाय जायो आरो खायसे खायसेया बिजौ खौ ओ बिजौखौ दानस'आलासिनो सुगोरो खायसेया बिजौखौ दानस'नानै सुगोरो आरो नोंथां । बेबायदिनो जोंखोल खालामनानै मानसिनि जिउआ साम'जों सुनानै जानाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ।
हेलौ । औ नोंथां मोननिथिंबो
औ बेबायदिनो जोंखैबो माने आं साम'नि जि मैला जि मैला बेखौ माने बिनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय जों माने बेबायदिनो लेबु एबा नारें बेफोरजों फुना लाग्रोनाय जायो। बेनि अनगाबो आरो जोङो माने साम'खौ फुनाय समाव जों माने संख्रि होनानैबो फुनाय जायो आरो । माने संख्रिजों साम'नि मोदोमनि जि मैला । बिनि बिज्ला बेफोर माने गगारो बेनि थाखायनो माने साम'खौ बेफोरजों फुनाय जायो आरो ।
होमबा नोंथां
औ‌ हा? हेलौ।
नोंथां
औ औ।
ओ एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय होमबा नोंथां बे साम'नि बागै रायजलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
औ दे औ
औ दे
औ